औ खोनादों। नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हाग
हागोन हागोन हागोन निसय हागोन।
नोंथाङा दाव अमा फिगोना फिया मोसौ बोरमा
ओरैनोथ' बेबायदि दाउ अमाखौथ'आङो फिनाय जाथ'वाखै खिनथु आंहा मोनसे द्रिम दङ जे आंबो सानसे समावहाय बेबायदि गोबांहाय दाउ अमा फिनानै मोनसे रां खामायनो होननानै आंहा बो ओ थांखि दं आरो दा सम आरो बोथोर दा मिलायाखै बिनि थाखायहाय दा दाउ अमा फिसिथ'नाय जायाखै आरो दा नोंथाङा सासे हिनजाव मानसि हिसाबै दा नोंथांनावथ' गोबां अमा आरो दाउ दङ। खोमा ना?
ओरैनोथ' न' न'खर हिसाबै दाउ अमाया दं नाथायबा आं फालांगिनि थाखाय लानाय जाया
फालांगिनि थाखाय लानाय जायाखै आरोना दा न'आवहाय माने उम जेनेबा फालांगि खालामाबाबो जेनेबा न'आवहाय मानैबाबो माथामबाबो जेनेबा गोबांहाय ओ थाखा आरजिनो हायो आरो मासे ओ अमा लायोबा दिनैहाय हिनजाव अमा लायोबा मा जायो मोननो फिसा होयोब्ला गोबां थाखा मोनो नालाय दा बे आरो दा मासेबाबो मानैबाबो जोङो आबदाल खालामनो रोङोब्ला गोबांहाय थाखा मोनो आरो माने दा नोंथाङा बेबायदि ओ फिसिगोनना फियाखै जेनेब बा दाउ अमा नोंनि नामावहाय
खोनादोंना?
औ खोना
ओ नोंथांनि भइसखौहाय फिसा खोनाफैदों आङो
अमाखौबो फिसिनायाथ' फिसियो बयबो फिसिखायो नालाय जोंहाबो जोंहाबो दङ' अमा मासे बिमा दङ'
औ
बेखौ जोंहा सिगांनिफ्रायनो अमाखौलाय फिसिबाय थाखायो दासान्दि जोंहा मासेल' दङ'
औ औ
अमा फिसिनो थाखाय जोंहा गोबां आदारनि गोनां जायो
औ नंगौ जायो जायानायालाय आदार होआबाथ' आरो थैना थागोन नालाय इयो। आरो देरनायबो नङा दा बिनिखायनो माने आदारनि गोनांथि जायो मानसियाबो आदारनि गोनांथि जायो जिब जुनाराबो आदारनि गोनांथि जायो आरो दा बे हिसाबै सोरबाब गिनि बिथिङावहाय। ओ बेफोरखौ फिसिनानै गोबांहाय रां आरजिदों दा बि हिसाबै माने ओ जोङो फिसिनो हायोब्ला मोजां आरो माने उम बेनि अनगायै आरो नोंथाङा बे औ बेनि अनगायै नोंथाङा आरो न'आवहाय मा मा बेबायदि फालांगिरि जिब जुनार जेरैहाय मोसौ बोरमा दाउ अमा बायदिसिना दा नोंथाङा मा मा माने ओ फिस-फिसिनाय जायो नोंथाङा।
मोसौ दङ'। बोरमा दं। सम जायोबोला बेफोरखौनो फानानै रां आरजियो। आंगौनि बारा माने फालांगि जा एसे ओंखारनानै आग्लायो बेफोरखौ अमा फियोब्ला जों गोबां रां आरजिनो हायो। अमानो
गुन्दै आदारखौ सम‌ मथे होना होबानो अमाया थाब आरो। आरो अमा बुन्दि फियोब्ला जोंहा फिसा होनानै बोसोरावनो खोन्नै मोनो नालाय।
खोन्नै मोनो औ।
खोन्नै मोनो‌ नालाय जों अमाखौ फिनानै गोबां रां आरजिनो‌ हायो। अमाया माब्लाबा बार'था माब्लाबा चुद्द'था गा माने जिब्रैथा गाहाम
ओरैनो नों-नोंथांमोननि जायगायावहाय अमानि दामफ्रा बेसे-बेसेनफ्रा बे सेबां ओरैनो?
समजों बोथोरजों लानानै अमा फिसाया जोंनियाव हाय मब्लाबा बा रोजासिम थाङो माब्लाबा थाम रोजा बिदि थाङो।
अ जोंथिंजाय अमानि दामा गोबां दाम माने अमाया जोंथिंजाय। अमा मासेनि दामा द' रोजा अमा मासेनि दामा मालाबा समावहाय स्नि रोजा गाहाम जाहैनायखौ नुनो मोनो आरो अमा क्वालिटि अमा नायनानै आरो। दायो बे हिसाबै माने दा अमा फिसिनाया दा माने सासे मानसिनि जिउआवहाय माने गोबांहाय बेबायदि सोलायनाय लाबोनो हायो अमाया। दा अमा मासे बिमाया ओ नोंथाङा दहाय बुंनाय हिसाबै बा रो था अमा होयो ब्ला ओ दा जुदि बारोथा अमा होयोब्ला जुदि मासे अमायाव जुदि बा रोजा मोनोब्लाबो खमसे खम बिसां जाहैगोन पन्सास हाजार जाहैगोन नामा अ बारा जाहैयो सिक्सटि फाइभ सेभेन्टि थाउजेन्ड सो बेबायदि मोननो हायो आरो। आरो बे बिथिङाव दाउबो गो दाउफ्राबो गोबांहाय दा बेसेन जाबा य दाउआ दा कि जि सारिस' साराय सारिस'। गोबांहाय दाउ फिनो हायोब्ला गोबां फैसा आरजिनो हायो आरो। दा नोंथांआ मोसौ फिगोना फिया बेबायदि?
मोसौखौ फियो।
औ
खोनादोंना?
औ
उम
थाम लिटार बा ब्रै लिटारसिम जोथोन लानायनि सायाव गाइखेरखौ होयो मोसौफोरा बेखौ जोङो फाननानैबो रां आरजिनो हायो आरो। माखासे न'आवबो बाहायनो हाबाय आ फाय माखासेखौहाय जोङो हाथायाव लां नानै आरजिनो हायो रां। मानो होनबा जोंनियावहाय दा गाइखेरनि बेसेना दाइनजि
औ
रां लिटार मोनफायावहाय अब्ला ब्रै लिटार फानोबा जोंहा गोबां फैसा थामोननि सेनि दिनाहा औ थामजौ नैजि रां खौनो जों सानसेयावहाय आरजिनो हायो
उम जोंनावबो उम मोसौ दङ मोसौ जारसि जोंहा मोस सौ जासि दङ दा सानसेयावनो नैजि लिटारनिबो बारा खननै सेरो नालाय दा मोसौ आवहाय दा खमैब्लाबो माने ओ हाजार फैसाया फैयो आरो माने मोसौआवहाय दा बेनो जे जोंनि समाजावहाय जोंनि बर' ओ जोंनि बर' सुबुंफ्राबो बेफोरबायदि ओ माखासे फालांगि सिस्टेम फोरखौहाय जोङो फल' ख खालामनांगौ आरो गुबुन जाथिफोरनि बायदि जेरैहाय गुबुन जाथिफ्रा हो न' गंसेयाव थानानैनो गोबां थाखा आरजिनो हायो माब्रै आरजिनो हायो बिसोरो बेबायदि ओ मा खालामो बिसोरो मोसौ बोरमा दाउ अमा फिनानै ओ गोबांहाय बेबायदि ओ गुबुन गुबुन जायगायावहाय हरनानै गोबां थाखा खामायनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंनि न'खरावबो मासे मोसौ दङ मोसौ जासे बियो माने खमानो नैजि लिटार बारायानो थामजिबा लिटारसो सानसेयावहाय ओ खन्थाम सेरो मालाबा समावहाय मालाबा समावबा खनै बांसिनानो फुङाव खनसे सेरनाय जायो बेलासियाव खनसे सेरनाय जायो एकथा दुइथासोआव बिनि उनावहाय बेलासियावहाय ओ सयथासोआवहाय खनसे सेरनाय जायो आरो दा ओ नोंथांमोनाबो बिदि ओ फिनानै न'खरावहाय एसे एनैबाबो मानो न'खर सुंथानो हानाय माने गोहोआ फैयो आरो माने बेनि अनगायैबो दाउफोरबो दङ गोबांहाय हांसो फिना फैया नोंथां आगैया
हांसो दंङं औ दा जोंनियावहाय स्निजौ केजि फाइवहाय हांसोनि दामा
थ' हांसोखौ सुनाय जाया होननाय खोनादों आं नोंथाङा
नङा जोंनि जोंनि ओनसोलाव सुयो सुनानै फानो
औ जोंनियावहाय माने मा खालामो हांसोखौहाय गथाय हरो बाजौ द'जौ ओमफ्राय बे गिदिर गिदिरखौ खौ माने हुन्दायैनो हरनाय जायो आरो ना हांसोखौ सुनो मोना होदों आरो माने बेयो मोनसे मानसिफोरनि फोथायनाय आरो हांसोखौ सुनो मोना होननाय बिथिङाव नोंथाङा आं माने बारा मिथिया खिन्थु आं जोनोमनिफ्रायनो सुनाय नुवाखै नालाय
अ माने जोंनि ओनसोलावहाय सुनानै फानो आरो आं खोनाफेराखैबो जे सुनो मोना होनलायनाय बेनिखायनो आं बे मा मिनिंखौबो मिथिया आरो थानायबो नङा मानो होनबा माखासे दे फालांगियारिफोरा गाव गावनि मुलाम्फानि थाखायहाय जोंनि मानसिफोरखौहाय थगायनानै बायस'नानै लानानै फानहैग्रा सुबुंफोरासो बैफोरबायदि नियमखौ बानायदों जानो हागौ
दा ओम नोंथाङा खोनागोनना खोनायाखैमोन जेनेबा बेबायदि सुनाय सुयैखौ
आं खोनाफेराखै जोंनियाव सुनानै सोलियो बेनिखायनो आं सुनो मोनो बेखौ आं मिथिगौ नाथायबा आं जोंनियाव बिदि होनफेराखै नालाय आं खोनाफेराखै
जोंथिंजाय बेबायदि ओ सुवा माने हांसोखौहाय
जानो हागौ नै फानो बेफोरो माने टाउन ओनसोलावहाय नोगोर ओनसोलआव गासिबो मैगंखौ थाइगंखौनो दानि आथिखालावहाय सुनानै फाननायखौ नुनो मोनो दानि दिनावहाय जोगोनार फिथाइबाबो सुनानै फानाय नुनो मोनो खमला फिथाइबाबो फुनानै फाननाय नुनो मोनो नोगोर ओनसोलावहाय मानो होनबा बेहाय जोंहा फानगिरिफ्रा मुलाम्फानि बिबाङा बांसिन थायो बेनिखायनो बिसोरो बाजारनिफ्राय हाथथायनिफ्राय मा गासिबो हावै हिसाबाव लानानै फैयो आरो बिसोरो बिखौनो बिसोर थायफा थायफा सुनानै बांसिन मुलाम्फा खालाम जायो
औ जागोन नों नोंथां नोंथांनिफ्राय ओ हांसोनि जिथु माबाखौ मिथिना मोननानै ओ आंबो एसे सोलोंनो हाबाय बे समावहाय नोंथाङा समाबो जाबाय होमबा दे